औ नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा फ्रि ना
औ प्रिआवनो दङ नोंथां।
औ ओ बेबायदिब्ला आङो नोंथांनियाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन। नों थाङा जुदि सावरायोब्ला औ। आयदायानो जाहैबाय फार्स्ट नि बाहायनाय आरो बे आबहावानि सायाव माबायदि गोहोम खो ख्लैदों बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। औ दा नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै
हागोन नोंथां प्लास्टिक होननानै बुङोबाथ' जों मिथियो दि बेफोरबदि सिखावनो रोङि मोनसे मोनसे बे आगजु आरोना मोनसे बेसादनि सेवनो रोङि बेफोरबायदिनो ओ बेखौहाय बेखौ थावफोरनि गेजेरजों बानायनायखौ नुनो मोन नो जे जेरै दारिमिनाव सोनानै सुबुं अनजिमाया ओ मा बेफोरबादि सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां रोंलांनायनि गेजेरजों माने मा रोंगथिया बांलांनो हमबाय आरो ना जेरै ओ जाय बुहुमावहाय माने ओ गुबुंले लाबोगोन एबा एफेक्ट खालामगोन बे खौसो मान मा मानसिया दिहुननानै बेफोरबायाददि गाज्रि खालामखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोदि ओ प्लास्टिकफोरखौ जों बानायनो थाखाय बेफोर थावफोरखौ जों दारिमिनाव सोनानै एबा ओ पेक्टरियाव सोनानै बेफोरबायदिनो जेरै प्लास्टिक बायदिसिना बाहग्रा लादु पेकेट बानायनाय खालामनो हायो जोङो बिदि सिस पेकेट बानायनो हायो आरो जेरै जिरायग्रा ओ सियार आरो टेबोल बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेफोरबदि गोबां रोखोमनि थावफोरनि गेजेरजों प्लास्टिक बायदिसिना खालामनायखौ जों नुनो मोनथियो आरोोना आरो मानसिफोरा बेखौहाय बेफोरबायदिनो गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोना जेरै प्लास्टिक फोर जानानै दाबसे जायगायाव गारा गाहायावहाय हायाव गारलाबायनायनि गेजेरजों माने मा अबावबाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना थिग बेफोरबायदिनो ओ बेफोरो गोबां बांनायनि जाउनावहाय ओ गाज्रि जालनायखौ नुनो मोनसै आरो ना
औ
ओ आरो बेफोरफोरनि अनगायै जोोंङो बुंनो हायोदि ओ बेफोरबायदि प्लास्टिकफोरा सेवनो रोङिनि जाउनावहाय बेफोरबायदिनो हाजों मिलायनानै गोबां माने गाज्रि गेस गनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों मानसिफ्रा बेमार जानायबो गोबां चान्स थायो आरोना आरो बेजों लोगोसे से जों बुंनो हाबावोदि बेफोरो आबहावाखौल' नङाादि बेफोर दैफोरखौबो गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर प्लास्टिकफ्रा जेब्ला दैथ' ग'लाङो एबा लैथोआव थाङो दैफोरनि गेजेरजों दैमाफोर दैसाफोरनि गेजेरजोंह अब्ला बे लैथोफ्राव थांनानै जिब जिबिफोरनि थाखाय गोबां गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनो आर ना बेखौ सोननो रो जावनावाय आरो बेजों लोगोसे पटिक मानसिफोरा जायाग दाबसेयाव गारन जाय गारन रोङैनि जाउनावहाय गोथाव सोराव गारलाबायनानै माने गोबां लेथ रान नायनो ह थावैफोरदि जानायखौ जों नुनो मोनथियो आरोना बेबायदि गोबां गाज्रि खामानियाव जोङो नु मोननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जों बुंनो हाबावाबोदि प्लास्टिकफोरा जेब्ला मानसिफोरा सावो अब्ला बेफोरबायदिनो बे प्लास्टिकनिाय गोबां गाज्रि गेस गनायखौ ज नुनो मोनो जेरै बुंनो हायोदि जोङो जेरै कार्बन डाइ अक्साइड बेफोरो मा अक्सिजेनजों मिलायनानै बारहावाजों मिलायनानै गोबां गाज्रि ओ बार जानायखौ जों नुनो मोनथियो आरो जों बे गेसखौ लाबाय थायोब्ला बेफोरबायदिनो केन्सार बायदिसिना बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
आरो बेफोरबायदिनो बे बे बेमारफोर जायोब्ला जोङो गोबांओ गुजुनाय ओ थाइनि बेमार बायदिसिना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोबाव जों बुंनो हायोदि बेफोरबायदिनो गोबां गाज्रि गेसजों लोगोसे जोङो मा बारहावाया गोसारनायनि जाउनावहाय माने जिब जिबिफ्राबो आरो मानसि दमसिफ्राबो थांनानै थानो थाखाय जोबोर गोब्राब मोनो आरोना आरो जों बिफोरखौ बुंनो हायोदिओ गाज्रि रोखोमफोरि जानायनि जाउनावहाय गोबां जिफ्राबो थैलांनो हमबाय जेरै ओ मानसिफ्राबो सुबुं अनजा बानायनाय लोगोसे बेफोरबायदिनो ओ बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानैहाय थि बेफोरबायदिनो ओ बिसिनि थानो लानाय जायगाफोरखौबा सिफायनानै बेफोर दारिमिन गायसंनाय बेफोरबायदि गाज्रि फेक्ट'रि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना थिग बेफोरबायदिनो दंफांफ्राथ' मोनसे सेवनो रोंनाय मोनसे आगजु नङा बान्थां दंफांफोरनिफ्राय जोङो बेखौ दानबाबो बियो सेवखायो मानो होनोब्ला बे लास्टआव हासारसो जालायबावो मानो होनोबा बेखौ जिब्रिफ्रा बेखौ अरनो हानाय मोनसे माबा दं आरोना मावनो हानाय मोनसे आखुथाय दङ नाथाय बे प्लास्टिकफोरखौ हनो हानाया रावबो जेख्रि गैया बियो सोलोंनो थाखाय गोबां खौथि बोसोरनांगौ जायो आरोना आरो बिनि जाउनाव बियोबा संनो रोङा आरो जों बिफां लाइफांखौ जों नायोब्ला बिनि बिलाइफ्राबो लासैनो सेवलाङो बिनि लोगोसे सिबखफ बेखौ जानो हायो बेजों लोगोसे ओ बे बिफां लाइबायब्ला जों गोबां मदखौबो मोननो हायो आरोना जुदि प्लास्टिकफोरनि अनगायै बे बिफां लाइफांखौ जोङो गायनानै मोजां जोथोन लानानै जुदि बेखौ बाहायोब्ला आरोना बेफोरबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बिफां लाइबायां बाजि सिया टेबोल बेरेंगसि बायदि बायदि रोखोमनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोर बिफां लाइफाङा नांगौनि बारा मानसिफोरनि बाहायनायनि जाउनावहाय बेखौ दानस्रांनाय नोगोर सोहोर फसंनाय दारिमिन गायसननायनि जाउनावहाय बेखौ बांद्राय नांगौनि बारा सिफायलांनायनि जाउनावहाय गोबां अक्सिजेना खमायलांनो हमबाय आरोना आरो कारबन दाइ अक्साइडा मानसिनि बाहायनायनि जाउनाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय गोबां गाज्रि गेसखौ हमखिन्नायखौ जों नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना आरोबाव जोङो बुंनो हाबावोदि बेफोर गोबां माने दारिमिन गायसननायनि जाउनावहाय बेफोरबायदि नांगौनि बारा दिहुननायनि जाउनावहाय भारहाया गोबां गेब्लेनो हमबाय आरो ना अबाया गोबां सोलायनो हमबाय जेरैनाखि बुंनो हायो जोङो सिगांनि समावहाय बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव गोबां अखा हैयोमोन नाथाय दा अखानि बिबांखौ जों खमायलां नुसै आरोोना जेरै से सप्तानैै सप्ताहा हानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो नुनो हायोदि से सप्ताहालागैखौनो हानो नागिरला आरो ना अखाया बेफोरबायाददि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जों बेजों लोगोसे बुंनो हायोदि बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाउनावहाय बेफोरबायदि साहा बागै थानाय बर'फोरा आावलनायनि जाउनावहाय एसे अखा हाबानो माने गोबां माने दैबाना जानायखौ नुनो मोनसै आरोना मानो होनोबा बिदुं दुंसबनायनि जाउनावहाय साफारि थानाय बरफ मा मानिे खावलायनायनि जाउोनाव जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोदि नोगोर समायाव एसे औ अखा हाबानो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनसै जेरै बेयाव थानो लानाय दैमाबाफोरा माने लैथोफोराव लोगो मोनहैनि जाउनाव लामाफ्रा ब्लक जानायनि जाउनाव होथेनायनि जाउनाव माने सहैया जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे बिनि मैलाफोरा जेरै प्लास्टिक बायदिसिना मानसिफोरा जाखिनि गारलाबायदोंमोन अब्ला बे एसे लोंनायनि जाउनाव बे दै बे नोगोरफोरनि बाय दैफोर प्लास्टिक बायदिसिनाखौ बुखारना लानानै दैसाफोरनाव दैसाफोराव गारहैनायखौ नुनो मोनथियो आर ना जाखिनि बेयावहाय गोलैहैनानै बेफोरबायदिनो जि जिफोरखौ गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरोना ना बेफोरनि थाखाय मोनसे गिखंना जानायखौ जों नुनो मोनसायो आरो बेजों लोगोसे जाय जायगायावहाय बेफोरबायदिनो प्लास्टिक गैयामोन बे दैया लाबोनानै गोबां प्लास्टिक लाबोनायखौ नुनो मोनसो जेरै आबादफोराव एफेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरबायदिनि गब्लेनायखौ बुंनो हागोन नामा प्लास्टिकनि गेलेनायखौ
अ बेबायदिनो नोंथाङा गोबां बुंलांखोबाय बेबायदिनो नंगौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंना प्लास्टिक बाहायनाया गोबां बाह बाहायो जादों बाहायो जादों माखासे माखासे दैमाफ्रावहाय जोङो नुनो मोनो बांसिन जोङो बेरायनो थांला माबा मोनसे लावखार ओंखाम जानो थांला जेरै लांफानाय दाखोर दाला बेफोरखौ जोङो गारबोनाय जों नुनो मोनो बांसिनानो प्लास्टिक बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बथलाव बथल बा बथल वान टाइम बथलफोराबो बेफोरबायदिनो गारबोनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दङ चिप्स पेकेट बेफोरबो प्लास्टिकनि बायदिसिना जोंनि सानफ्रोमबो बे जिउआवहाय जों मा बाहायो बेनो गासिबो बांसिनानो जोंना प्लाटिकनि्लास्टिकनि जेनेबा प्लास्टिकखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो दाखो दाला गारगा जेनेबा डासटबिन बेफोरखौ जोङो बाहायन हांगोन बेफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां जोङो प्लास्टिकनि क्लास्टिक लांफायोब्ला जेनेबा मबेयाव थाङोब्ला बेफोरखौ जोङो जानांला जोब
औ
गखार जेर मेर गारला स्नेहिखौ औ जोङो डासबिनाव सोनाया मोजां आरो जेनेबा लावखार ओंखाम ओख जानायनि खोथा बुंदों आङो लावखार ओंखाम जानाय समावबो मानसिफ्रा गोबां जिराद लाङो बेफोरखौ जोङो डास्टबिनावहाय नङाब्ला ब्ला दास्बिन गैयाब्लाबो मोनसे जायगायावहाय थुबुरै दोनबोना दोनबोनांगौ आरो बेफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिब्लासो जोंना जोंनि जेनेबा आबहावाया मोजाङै थागोन आरो बेबायदिनो गोबां दङ सहोर नोगोरमायावबो गोबां बेबायदिनो जाबोर जोथोर गारनाय मानायनि बेफोरो बांसिनखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा साव सावब्लाबो जोंना आबह आबहावाया गेब्रेङो बेबायदिनो प्लास्टिक सावनानै जुदि खाथि एरायलाङोब्ला जोङो एसेबाबो जोंनि मा होनो जों जोंनि माबायावहाय सोलेराव थांनानै एसेबाबो बियो खहा खालामो आरो जों बेबायदिनो बिसजों माने ओरैनो बेफोरबायदि जेनेबा बे प्लाटि खालामनायनि जोङो माबाखौनो जानो हाया आरो जेनेबा बिदि गुजुखलायलायो आरोना बेफोरबायदिनो फा थिगआ जोबोद गिखुंथाव आरो जोंनि सोलेरनो थाखाय जबो आरो देहानि थाखाय सोलायनि थाखाय आरो आबहावानि थाखाय ओमफ्रायबो आरो गोबां बेबायदिनो जोङो दैमाफ्राव प्लास्टिक दाखोर दाला बेफोरो जोंनि बे जेनेबा जोंनि ओनसोलाव नङाब्लाबो गोबां जेनेबा बोसोरफ्रावबो बेफोर जोङो बोहैबोनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दैमा दैसा लेथ्रा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय जोङो राहा लानांगोन नङाब्ला जोङो जोङो उनावहाय खैफोदाव गोग्लैगोन आरो जोंथ' अलरेडि जेनेबा जोङो एसे खैफोदाव खोख्लैनाय गोग्लैनाय बायदियानो जाखाबाय आरो बेबायदि बिदिनो गोबां प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जों हाजासे खम खालामनो नाजानांगोन आरो! बेबायदिनो खम खालामनायखौ जोङो खम खालामनायखौ नुनानै जेनेबा खम खालामनायखौ जोङो एसे नाजानायखौ नुदोंमोन आरो ना बेबायदिनो प्लास्टिकनि अनगायैहाय पेपारनि जेनेबा लेखा बिलाइनि जेनेबा मना बाहायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो साननैसो नाथाय बेबो जोंना बांद्राय जाफुंसारासै बेबायदिनो जोङो। प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो। आबहावाया गुबुं गुबुंनायाथ' गुबुंखागोन आरो हाया। जोंना माबायो आरो गेब्रेेङो आरो।
औ।
थ' होमबा बेखिनियावनो बे टपिकखौ दोनथ'सै नामा नोंथां!
औ जागोन दे नोंथां।
औ।